अ अ नोंथां बुंलाय।
माबोरै दं नोंथां?
आं दासान्दि मोजाङै दंथ'यो नोंथां।
औ आंबो बिदिनो मोजाङानो दं।
अ औ। बिजि गैथ'वा नोंथां?
अ आं नोंथांजों माने ओ मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ।
दे बुंलाय
बिदिब्ला जोङो दावबायनायनि फारसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां।
ओ
नोंथांनि बायदिब्ला दावबायनाया बेसेबां गोनां नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां। दावबायनाय होनोब्ला दावबायनायाथ' जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां नङा होनब्ला? जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गोजान गोजान जायगानि जायगाफोरखौ नुनो मोनो बा जायगानि थासारि बा जायगानि गासै जायगाखौनो मिथिनो हायो आरो बेरायनायनि गेजेरजों दावबायनायनि गेजेरजों बा बै मोनसे जायगायाव थांना बे जायगानि थासारिया माबायदि बा बै जायगानि मानसिफोरजों सिनायलायनाय जायो बिसोरनि बिसोरनि संसार जानाय बिसोरनि थानाय जानाय बेफोरखौ मोनथिनो मोनो। आरो मोनथियै बाय नुयै बायदिसिनाफोरखौ माने जाय दावबायनायनि गेजेरजों मोनथिनो हायो नुनो हायो आरो। बेनिफ्राय आरो गोबां सोलोंनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों। बा बिसोरनि मोजां मोजां सो मोजां मोजां बायदिसि ब्ला खामानि बा बिसोरनि समाजा समाजारिफोरखौ माने सोलोंनो हायो आरो बिसोरनि मावनाय दांनायफोरखौ। दावबायनायनि गेजेरजों औ।
नोंथाङा दावबायनानै बेसेबां मोजां मोनो?
आंथ' दावबायनो जोबोद लुबैयो आरो जोबोद दावबायनानै मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ
औ
नोंथाङा दासान्दि जेनेबा बहा बहा बिदि गोजान जायगायाव दावबायहैफोरखो?
आंथ' नोंदां दावबायनो जोबोद लुबैयो नाथाय बा बेबायदि गोजान गोजान जायगायाव बेरायनाय जायाखै आरो गुवाहाटिनि अनगायै आं बेलेग गोजान जायगायाव बेरायनायानो जायाखै गुवाहाटियावबो बेबायदिनो साइन्स मिउजियाम फेन्सि बाजार ओमफ्राय कलाक्षेत्र बालाजि बेफोराव बेरायहैबाय आरो। सिराखानाफोराव औ। बेफोरनि अनगायै आरो बे औ।
दा नोंथाङा दा दावबायनाया बेसेबां गोनां होननानै माने इयुनफोर इयुन जोलैफोरनो फोरमाय थिना होनो सानो?
औ दावबायनायखौ आं इयुन जोलैफोरनो फोरमायनो सानो जे दावबायनांगौ गास सिबो दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां मोनथियै बाथ्रा बा सोलोंनो हायो आरो माने मोजां मोजां गियानफोरखौ सोलोंनो हायो दावबायनायनि गेजेरजों। माने बै दावबायनानै जे जायगायाव थांगोन बैफोर जायगानि थासारि बा बेसोर जायगा बेफोर जायगानि बेफोर जायगायाव माबायदि सोलियो बा माबायदि बिसोर थांनानै थायो बिसोरनि समाजारि था थासारिया माबायदि बेफोरखौ माने सोलोंनानै सोलोंनो मोनो आरो बिसोरजों मा होनो बेखौ बिसोरजों जगाजग जालायनानै माने मिथियै बाथ्राखौ मोन हायो आरो
औ
औ
दा नोंथाङा गोबां बाथ्रा दावबायनायनि सोमोन्दै फोरमायबाय
औ
दायो नोंथां नोंथांनिसिम आरोबाव मोनसे सोंथि सोंनो हागोन नामा नोंथां?
औ सोंजागोन नोंथां।
औ दा जेनेबा जोंनि गेजेराव सोलों थाइनि बिथिङाव जोङो बेसेबां जौगानाय होननानै जों बुंनो हागोन
औ नोंथां। जोंनि गेजेराव जों बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइनि सायाव जौगानाय होननानै बुङो ब्ला जों बर बिजोङाव फरायनानै बो‌ जोङो दानि आथिखाल जुगाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय डक्टर इन्जिनियार बायदि जाय जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बर' बिजोंजों फरायनानैबो बेनिखायनो आं सानो बर' बिजोंजोंबो गासिबो फरायनांगौ हेलौ
औ नं खोनादों नोंथां
औ नोंथां
दायो नोंथाङा ओ गोदोनि सोलोंथाइ आरो दानि सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे माबायदि फारागथिफोरा नुजादों बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोनबा नोंथांखौ खावलायनाय थाबाय
औ औ जागोन नोंथां गोदोनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला गोदोथ' माने सोलोंथाइ लानो थाखाय फरायसालिखौनो नुनो मोनामोन आरोना नोंथां फरायसालि गोबां गामिफोरनि मो गेजेराव गंसे फरायसालि बेफोरबायदिखौल' नुनो मोनोमोन बेनिफ्राय सोलोंथाइ लानोब्ला गोजान गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायोमोन बा गारि मथरबो गैयामोन बिदि थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो सोलोंथाइ लानायाव नाथाय आथिखालाव औ नाथाय आथिखालाव गोबां जायगायावनो बा गामियावनो गंब्रै गंबा गाहाम फरायसालि नुनो मोनसै आरो प्राइभेटबो नु जाबायना आथिखालाव प्राइभेट स्कुल बेफोरबायदि बेफोराव माने गासिबो औ गासिबो माने गथ'फोरखौनो दाना आथिखालाव सोलोंथाइ होजोबो आरो नोंथां बे सुबिदा जाबाय आरो आथिखालाव गासिबो सोलोंथाइ लानो औ-औ बेनो आरो फारागा
औ दायो नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय
औ
बिनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्रा मिन्थिनो हायो जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङाव माबायदि सोलायदों
औ-औ
ओ इयुनाव नोंथाङा सोलोंथाइखौ बेसे बां जेनेबा जौगागोनखौ मिजिं थियो बर' हारिनि फारसे
औ नोंथां इयुनाव जौगानाय होननोब्ला आथिखालाव गथ'फोरा बा इयुन जोलैफोरा बर' बिजोंजों फरायनानैबो आथिखालाव जौगानो हायो नालाय बा साग ओ जाफुंसार जानो हायो नालाय बेखायनो आथिखालाव बर' बिजोंजों फरायनानैबो सोलोंथाइ मोजाङै फरायोब्ला गोसो होनानै माने जो जाहैनो हागोन आरो माने नोंथां जाफुंसार जाहैनो हागोन आरो बेखौनो सानो आरो आं जुदि गोसो औ गोसो होनानै फरायोब्ला
दायो नोंथांनिफ्राय सोलोंथाइनि बागै दावबायनायनि बागै गोबां बाथ्रा बाथ्रा मिथिनो हाबाय औ खोनादोंमोन नोंथां हेल' हेल'
हेलौ
खोनादोंना नोंथां औ दायो नोंथांनिफ्रायथ' गोबां बाथ्रा मिन्थिनो मोनबाय जेनेबा मोनथियै खोथाफोरखौ जों
ओमफ्राय नोंथां औ
जों मा होनोमोनलाय आथिखाल समावथ' जोंना सोलोंथाइ गैयाबा जेबोआनो सायानाल
औ नोंथां औ
बेबायदिनो माने इयुनाव सोलोंथाइखौ दावगागोन होननानै नोंथाङाबो सानो आरोखि ना
औ नोंथां औ दावगागोन
दावगायोब्ला जोंहा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां हाग ओमफ्राय नोंथां
औ नोंथां
औ ओमफ्राय नोंथाङाबो दावगाबाय होनना सानो ना
दावगाबाय होननानै साननाया माने औ दावगालांगोन जेनेबा जों बयबो गोसो होनानै मोजाङै जुदि जुदि सोलोंथाइखौ लायोबा जों गियान आरजियोबा जोंनि माने हारियाबो माने गोबां गोजौ थाखो खौ सहैगोन होननानै आं सानो आरो
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बिदिनो नोंथाङा जेनेबा मा होनो सोलों सोलोंथाइ लानायाव माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा
नोंथां बिदिथ' उसुबिदा मोनाखै नङा मोनदोंमोन आरो सिगाङाव माने जोङो उन्दैनिफ्रायनो माने बर' बिजोंजों फरायबाय नालाय
औ
थाखो जिसिम थाखो जिसिम नङा होनब्ला मफ्राय फरायनाय नै सेपला जेब्ला ओ एस फरायनो थाङो अब्ला माने जोंना गासैबो साबजेक्टआनो इंलिस जाहैजोबदोंमोननाा नाथाय आथिखालाव बर' औ औ नाथाय आथिखालाव बर' जाबाय जानांगौ
औ
आथिखालाव बर' जाबाय होननाय खोनादों ह चसवबो ओमफ्राय बेवहाय माने जोङो औ बेवहाय माने जोबोर गोरा मोनहैदोंमोन आरो इंलिसखौ मोनो उन्दैयावबो मोनदोंमोन जोङो गांसे साबजेक्ट इंलिस थेवब्लाबो माने तच एसव जोबोर गोरा मोनहैदोंमोन आरो बेखौ बेखेनिखोनो प्रब्लेम मोनदोंमोन आरो आं बेखिनिवानो बेखिनि समाव ओमफ्राय दा जेबो प्रब्लेम मोनाखै आरो नोंथां
औ नोंथां दे होमबा जोंना समाबो जानानै फैबाय दायो सावरायनायनि गेजेरजों माने बिदिनो जोङो गोबां बाथ्राखौ जों सावरायनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ दायो
औ
होमबा जों दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां गोजोन
औ दे होमबा गोजोन्थों नोंथां
औ दे नोंथां